हेलौ नोंथां
खोना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों नोंथां। औ औ खोनादों नोंथां हेलौ
औ औ खोनादों। औ नोंथाङा होमब्ला माबाफोर मावदों नामा नोंथां?
आंथ' नै दा जेबो मावाखै नोंथां ओरैनोसो दं जिरायनानै।
नोंथांना मा खबर नोंथां?
आंना खबराथ' दा सान्दि मोजांथ' नोंथां।
औ औ आंनाबो औ मोजां नोंथां। होमब्ला नोंथां ओ आं नोंखौ नोंथांजों दसे सम रायज्लायनो फन हरदोंमोन नोंथां, नोंथाङा रायज्लायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ, नोंथां होमब्ला जोङो मानि सायावनो सायाव सावरायनो सानदों नोंथां?
ओ जों दा आबहावा गुबुंले जानायनि बागैनो रायज्लायनोसै नामा नोंथां।
औ रायज्लायजागोन नोंथां।
औ आब-आबहावाया बोरै गुबुंले जायो बेफोरनि सायाव।
औ नोंथाङा होनब्ला जागायग्रोनो हागोन नामा नोंथां आंनो एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ दे नोंथां खोना नोंथाङा खोनासंलांदो होनबा।
औ औ औ बुं नोंथां।
औ जोंना आबहावाया बोरै गुबुंले जायो होनबा दा जोंना बेफोरबायदिनो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय बेनिफ्रायबो जायो नङा होनबा नोंथां जेरै
औ औ नंगौ नोंथां।
बेफोर औ प्लास्टिक सावनाय बेफोरनिफ्रायबो जायो जोंनिया। आरो बेफोरबायदिनो नोगोर सहराव गोदोर गोदोर नोगोर सोहोराव गिदिर गिदिर दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरबायदिनो बेनि फ्रायबो जानो हमो आरो जोंना आबहावा गेब्रेंनाया। थिग बेबायदियैनो जोंना बांसिन दंफां लाइफांफोर दानि जुगाव दंफां लाइफां अरनबारि दानफायनानै जोङो बेफोरबायदिनो दारिमिन फसंनाय एबा न' सननाय बेफोरबायदि खालामनानै बांसिननिख्रुइ बांसिन गुबुंले जाबोनो हमदों आरो नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां।
खोनायाखै नों
हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
नोंथां खोनादों आं होनायखौ नोंथां औ बे बेफोरबायदिनो जोङो अरनबारि औ बेफोरबायदिनो जों अरन आरि दानस्रांनानै दंफां लाइफां फोरखौ दानस्रांनानै बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर दामिन फसंनानै बेफोरबायदि आ बहावा जों दानि बांसिन गुबुंले खालामनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ औ नंगौ।
आरो दानि जुगावथ' जोङो बांसिन मटर गारि बेफोरबायदिखौ न' गंसे जायो नङा नङा होमबा जोंना
औ औ।
बेनिफ्राय बेनिफ्रायबो जोंना गोबां गारि मथर बेफोरबायदिनो गिदिर गिदिर गारि सालायनानै बेनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै बेफोरो बांसिन आबहावा गुबुंले खालामनाय जेरै प्लास्टिकखौ जोङो सावना फबनानै दोननाय जायो। प्लास्टिकखौ जोङो। फबनाङा मानोना जोङो प्लास्टिकखो सावनांगौसो।
औ नंगौ।
औ बेबायदिनो जोंना गोबां आबहावाया दानि जुगाव गुबुंसिन जाबाय गोदो गोदो बिफां लाइफां दंमोन हाग्रा बंग्रा दंमोन बिदियाव जोंना आबहावाया एसे मोजांसिनमोन आरो ना
औ औ
थिग बेबायदिनो जोङो आबहावानि सायाव नायनो थाङोबा जोंना दा दानि जुगावथ' जों बांसिखौनो नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां? गिदिर गिदिर मोनसेनिफ्राय मोनसे जौगाबो
औ नंगौ नोंथां नंगौ
मोनसेनिफ्राय मोनसे नोरसो बांसिन जाबोगासिनो। बिनि बेनि सायाव जों बुंनो थाङोबा जोङो बांसिन आबहावा गेब्रेंनाया नोगोर सोहरनिफ्राय बांसिन जायो आरो नोंथां।
औ नंगौ नंगौ।
बेनि उनाव जोङो गामिनिफ्राय नायबा जोंना गामि गामि गामियाव जोंना आबहावाखौ बेफोरबादि नोगोरनि बायदि बांद्राय गुबुंले खालामामनाय जायो आरो नोंथां। जोङो नायनो थाङोबा जोङो नोगोर नोगोरखौ जोङो बुं-बुं जायो आरो आबहावा बांसिन गुबुंले खालामनानै बुंनो थाङोबाथाय।
औ नोंगौ। औ।
बेफोरबायदिनो जोंना नोगोरावथ' जोंना गिदिर गिदिर दारिमिन दं नालाय आरो नोगोराव जोंना बांसिन गारि मथर सालायनायाबो बांसिन बेनिफ्राय जोंना आरो बिफां लाइफांफोराबो खम, हाग्रा बंग्राबो गैया बेनि थाखाय जोंना आबहावाया बांसिन गुबुंले आरो। नोगोरफोराव।
औ नंगौ।
जों गामिनि फारसे नायनो थाङोबा जोंना गामियाव बेफोरबायदि गारि मथर
औ।
बिदि बुरजा खारा खारोबा गंसे गंनै बेफोरबायदि खारो
औ औ नंगौ।
नोंथां आं होननायखौ खोनादों ना नोंथां?
अ
हेल' नोंथां? औ थिग बेबायदिनो जोंना औ थिग बेबायदिनो जोंना आबहावाखौ नोगोर एबा टाउनाव बांसिन गुबुंले खालामनाय जाया नोंथां गामिनिख्रुइ।
दा नोंथाङाबो आबहावा गुबुं आबहावा गुबुंले जानायनि सायाव मायबाफोर बुंनो सानदों नामा नोंथाङाबो?
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों आं नोंथांनि बुंनायखौ औ नोंथांनि बुंनायाव आं खोनागासिनो नोंथां।
औ औ औ। दा बुंनो थाङोब्लाथ' जोंना नोंथां बुंनाय बायदिनो गासिबो जोंना बेबायदिनो गारि मटर सलायनाय जोंहा बांसिन आबहावाया गुबुंले जायो आरो
औ।
दारिमिन आरि
औ औ नंगौ नोंथां थारैनो। औ नोंथाङा आं खोनादों नोंनि माथोखौ नोंथाङा होनलांबाय थादो।
औ औ। जोंना दा गोदोनि फारागथि बाथ' नोंथां जोंना गोदो